औ आ खोनादों ओ मा खालामगासिनो नोंथां?
अ दन दङ आं नोंथां
औ औ होमबा जोङो एसे ओ आ सावरायलायनोसै जों आबहावानि बागैनो एसे सावरायनोसै
अ जों आबहावा आबहावा गुबुंले जानाय नि सायावनो बेफोर आबहावानि सायावनो जों माबाया मा खालामनांगौ जों आबहावाखो गुबुंले जानायफाय मोजां लाखिनोबोला अ होबथानो ओ माबायदि गुबुंले जादों बिनि सायाव एसे सावरायनोसै होनबा नोंथां अ अ होनबा नोंथाङा एसे जागायग्रोदो
औ जोङो ओ आबहावा गुबुंले जानाय होननाय माने ओ गिबियावनो जोङो जों बे आबहावा गुबुंलेखौ जों सुबुंफोरानो जों गावनो गाव खालामगासिनो दङ ओ बेबायदिनो जोङो मानोना जोङो जिब जिबिया थांनानै थानोब्ला जोङो आबहावाया ओ आबहावाखौ जोङो गोग्गो लाखिनांगोन आरो बेखौ जोङो ओ सानफ्रामबो जोङो नोजोर होनानै जोङो बे आबहावाखौ जों माबायदि मोजां ओ अराय लाखिनो हागोन जों बेखौ नाजानांगोन बिनि ओ बेनि था- ओ बेनि थाख खायनो जोङो माखासे खामानि मावनांगोन जोङो बिफां लाइफां गायनाय एइ याव नोजोर होनांगोन जोङो बिनि उनाव जोङो ओ जोंनि गारि मथर खारनाय बेफोरनि थाखायबो जोंना आबहावाया ओ सानफा एफा माने बांलांगासिनो । जोङो बां ओ गोबां माने बैफोर पेट्रल, डिजेलजों खारनाय माखासे गारिफोरखौ सालायनायनि थाखायनो ओ लोगोसे आरो जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनायजों बांनायाव बांनायजों जों माने बैफोर ओ मेसिनारि बुस्थुफोरखौ बा-बाहायनायाबो बांबो बांलांगासिनो । थिग बेबायदिनो जोंनि ओ आबहावाया ओ बैफोर गारिफोरनि गनाय उखुन्दैजों ओ गोबां माने गुबुंले जानाय जानायखौ जों नुनो मोनदों । ओ बिनि अनगायैबो जोंनि ओ जों माने सुबुं माहारिया माखासे गिदिर गिदिर ओ‌ कलकारखाना ओ‌ बायदिसिना ओ दिहुनथाइनि ओ गिदिर गि दिर कलकारखानाफोर बानायनायनि
अ दोदोदोद नंगौ नंगौ‌ नोंथां गोदोदो
ओंखारनाय नोंगौ दा ओ बैफोरनि फ्राय ओ ओंखारनाय माखासे ओ उखुन्दैफोरनि जाहोनावबो जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांगासिनो आरो नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला ओ‌ आथि खालाव माने ओ ओरैबायदि माने साननि बिदुं दुंनाया ओ बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो समाव जों ओ मालाबा मालाबा जों समाव बिनि दुंथाइखौ जों मोननो हायो ब्रैजि ब्रैजिबा ओ डिग्रि जौखोन्दो ओ डिग्रियालागै जोङो बिनि दुंथाइखौ जोङो मोननो हायो नोंथां । ओ औ माने । बेफोरनि जाहोनावनो गोबां ओ मानसिफोरबो जोङो ओ जिउ खोमानांनायखौ जों नुनो मोनदों माखासेफ्रा ओ बेबायदिनो गरम गरम गुदुंनि जाहोनाव माखासे ओ ब्ला-ब्लाड प्रेसार बेफोरबायदि नारसिनथायनि ओ गेजेरजों जिउ खोमानो गोनां जादों गोबां सुबुंफ्रानो। ओ जोङो बेबायदि बिदिनो जोङो बैखौ नोंथां ओ बे आबहावाख जों बिनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला जोङो ओ नोजोर होनांगोन सानफ्रोमबो ओ जोङो गुबैयै बिफां गायनांगोन। ओ मोनफ्रोम जायगायावनो जोङो ओ हाग्रा बारिफोरखौ जोङो बा हाग्रामाफोरखौ जोङो दानस्रांनायखौ होबथानांगोन । ओ बिफां ओ दान फायनायखौ जोङो होबथानांगोन ओ जों गाव बयबो बे खामानिखौ मावनो नांगोन आरो जोङो सांग्रांथि जानांगोन । अब्लासो जोंङो बेखौ ओ होबथानो हागोन। नंङाब्ला ओ लासै लासै थांनानै जोंङो माने ओ मानसिफोरजों लोगोसे जिब-जुनाराबो माने जोबोद खस्थ'आव ओ भुगिनांहैगोन आरो इयुनफोर इयुनावहााय।औ औ, नोंथाङा ओ बेनि सायाव मा बुंदों? एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ नोंथांथ' आं बिनि सायथ' एसे बुंनो सान्दों बा जोंनि आहावा गुबुंल जानायनि जोंनि गुबै जाहोनफोराथ गोबां दं दा जोंनियाथ जो जाहोनाथ जों गोदो गोदाय जेरैबायदि हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांजों बुंफबनायमोन हाजो हालाजों बुंफबनाय हानाय आबहावाया मोजांमोन आथिखालाव जेसेबांनो सुबुं अनजिा बांदों जेसेबांनो कलकारहाना दारिमिनारि गारि मथर बेफोर बांदों बेसेबांनो आबहावाया जोंनिया गुबुंले जालांबाय दं जेनेबा जों बां एसेबांनो कल कारखाना दारिमिनारि बानायदों बेफोर बानायनाय जाहोनावथ' माखासे हाग्रा बंग्रा दानफायनो गोनां जादों बेफोर कारखानाफोरफोरखौ दारिमिनफोरफोरखौ बानायनो थाखाय गोबां गोबां बिबांनि जोंङो हाग्रा बंग्रखौ दाननो गोनां जादों। नस बे हाग्रा बंग्रा दाननायाव जों जिब जुनारफोराबो माखासे थैनो गोनां जादों बेफोर जाय जिब जुनारफोरा जेराव थानानै थायोमोन बेफोरनि जायगा गैया जानानै जेराव मेराव थ थैनो गोनां जादों जिब जुनारफोरा।
नों
औ आरो लोगोसे जोंनि गारि मथर बांनायनि जाहोनाव जों उखुन्दै गारि मटर उखुन्दैया खुनु गोबां गोबां गुबुंले खालामो जोंनि आबहावाखो जसे कलकातानिफ्राय माखासे गबनाय लेथ्रा दै बिस गोनां दैफोराबो जोंनि दैमा दंग बेफोरबायदिनो दंगनिफ्राय माबानिफ्राय थांनानै जों दैमाफोराव गोलैहोनानै दैमा दैसाखौ गुबुंले खालामदों गोबां गोबां दैमानि जिब जुनारफोराव थैदों बे बिसफोरखौ मोनलोंनानै आरो मानसिफोरानो बेफोरबायदियाव दुगैनानै बेरामारि जादों जोंनि सुबुंफोरा गोबां बिदिनो लासै लासै जेसां सुबुंङानो जा बांदों टाउन सहेराव बांदों बिदिनो जोंनिया गुबुंले जाबोबाय होनदों जोंनि आबहावाया सानसनो हायै गुबुंले जाबोबाय दं जोंनिया आबहावाया सुबुंफोरा आथिखालावथ न बां लुनो थाखाय आबाद आबादारि मावनो थाखाय गोबां हाग्रा बंग्रो सेफनायखौ जों नुनो मोनो। अरनबारिफोरखौ सेफायनानै न' बां लुनाय आबाद मावनायखौ ज नुयो। बेफोरबायदि जाहोनावो जोंनि गुबुंले जाबोनो हमदों बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव
नंगौ
गोबां बिदिनो गामि जा सोहोर जा बिदिनो बिफां लाइफां दानफायनाय जाहोनाव बांसिन गुबुंले जाबाय दं अ जों बांसिन दा बिफां लाइफां जों नुनो थांला गासिबो उदां उदां ज जाजोब्बाय दानफनाय जों दार' जों बेफोरफोरखौ जों जों होबथानांगौब्ला जोंङो जों गिबि गिबियावनो जोंङो बिफांफोरखौ दान दाननायखौ जोंङो होबथानांगोन जेसेबां हायो ओ जों ओ जों जेसांनो हायो जोंनि बारि बागानफोराव जों बिफांफोरखौ गायनो नांगो आरो जेसांनो हायो जोङो अर' गिदिर गिदिर हाजो हालानि बिफांफोरखो दानफायनाङा, अरनबारिफोरखो दानफायनाङा। जोङो बेफोराव आबाद मावनो थाखाय बेफोराव जों हा जेसां हायो एसां अरनबारिफोरखोनो जों बारायनांगो ओ जोंनिआ जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनि मेन हाइवेफोराव बिफां लाइफां गाया बेफोराव गायनो नांगो बिफांफोरखौ जोङो जेसांखिनि हाया। आरो जों आरो जेसांखि हा-हायो जों आरो जोंनि मोनसे गुबुंले जानाय जाहोना जाबाय जोंनि बिफां लाइफांफोरा ओ प्लास्टिक प्लास्टिकखौ बाराद्राय इउस खालामबोला प्लास्टिकफोरखो जेराव मेराव गारोब्ला हायाव थाबोला बे थाब सेवा। ओ बेफोर प्लास्टिकफोरा थाबा बेफोराव बिफांफोर रज'नो हाया, बिफांफोरनि रोदाफोरखो हामा खालामनानै बिफांफोरफोरखो फोद थैहोयो प्लासटिकफोर थाबा। बेनिखायनो जों जेसां हायो ओ प्लास प्लास्टिकखो होबथानांगोन जों प्लास्टिक बाहायनायखो आरो प्लास्टिकखोब्लाबो जेराव मेराव जोङो गारनो नाङा जों प्लास्टिकफोरखो रि-रि-रि इउस खालामफिननो रोंनो नांगोन। होमब्लासो जोंनि आबहावाया गुबुंले जानायखौ ओमफ्राय रैखाथि मोनगोन।
नंगौ नंगौ।
अ जोंङा आरो जेसांनो हायो जों बे बे आव ओब आ जेरै दैमा फारफोराव उदां जायगाफोराव बा-बाला हाफोराव जों जेसांनो हायो जों बिफां लाइफां गायनो नांगो हानायमानि सानफ्रामबो। जेसे जेसेबांखि हायो जों होमब्लासो जों बेफोरखो होब होनांगोन आरो जों कलकारखानिफ्राय गबोनाय बे लेथ थ्रा उखुन्दै आ दैफोरखो जोङो मोजाङै ओब ओ एसे लेथ्रा जागा एसे माबा जागा बेफोरखो स्ट'र खालामनानै माबा खालामना दोननो रोंनो नांगोन दैमा दैसायाव हेगार गारनो मोननाय नङा जोङो बेफोरखौ। होमबाबोलासो जों दैमा फोराबो गुबुंले जानाय नङा आब हावायोबो गुबुंले जानाय नङा आरो लोगोसे जोङो जों सुबुंफोराबो आरो जों लेथ्रा जिखुनु जानाय बानायफोरखौ जों जेराव मेराव गारनो नाङा। लामाफोराव मोनसे जायगाजों बुथुमना दोननांगो आरो हाग्रा बंग्राफोरखोबो जों जेराव मेराव माबा खामनो नाङा मोनसे जायगायाव ओ ज'मा खामना जों सावनानै बिनिफ्राय हासारबो जों बानायनो हायो। बेफोर बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखो सेवबोला जोङो बेफोरखो दोननानै मोनसे जायगायाव हासारबो बानायनो हायो। ओ बेफोरखो जों जोंनि सुबुंफ्रा सोलोंनांगोन होब्लासो जोंनि आबहावा गोग्गो थागोन। ओ आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय जों रैखाथि मोनगोन आरो नों
औ नंगौ नंगौ औ। ओ थिग बेबायदिनो ओ जों हा आरो माखासे आबाद मावनायफोराव ओ जेरै जोङो ओ माखासे रासायनारि हासार ओ फोर बाहायदों आरो माखासे एम फौ बै आबादाव ओ जानाय बा आबादनि एम्फौखौ बुथारनो थाखाय ओ जोङो माखासे मुलिफोर बाहायदों। बैफोर बाहायनायनि जाहोनावबो जोंनि ओ आबहावाजों लोगोसे जोंनि हायाबो माने गुबुंले जालांगासिनो आरो नोंथां। ओ बेनि जाहोनाव नो जों माखासे जोंनि एम्फौ एनला बायदिसिनाफोर ओ बायदिसिनाफोरखौबो जोङो नुनो मोनला बा गोमालांगासिनो दं। बेफोर मुलिफोरजों थैनानै माने खमिलांगासिनो ओ औ नोंगौ नोंथां
आरो जों आरो मोनसे खोथा बुंनो बावदों जों जेसां हायो जोङो जोंनि अर्गेनिक हासार गोबोरखिफोरखो जों बाहायनांगो। आबाद मावनायाव बे रासानिरा रासयनारि हास सारफोरखो जेसां हायो जों बाहायनाङा। बेफोर जाहाबो गोबां गुबुंले जादों। बेफोर एम्फौ एनला थैनायनि जाहोनाव जों आबादफोर फोथारा मोजां मोजाङै जाया। बेफोरबायदि मा-माइ नि बिफांफोराबो मोजां फिथाइ होनो हाया बेफोर नि जाहोनाव बांसिन बिदिनो जा एसे सा दैफोराव ओ बेफोर हासार रासायनारि हासारफोरखौ दैफोराव सारोबोला दुब्लियाव सारोबोला गोबां ना एम्फौ एनलाफोराबो थैयो। मोजां जाथिनि एम्फौफोराबो थैयो बेफोर बेफोरखौ जों जाहाथे ओ होबथानांगो जों गावनि हासारखौ न'आव बानायनाय हासारखौ जों बाहायनांगौ आरो आबाद फोथाराव।
अ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
होमबा नोंथां जोंहा समा जाबाय। जों दोनथ'नोसै न' दे नोंथां